नोंथां आंनो दा नोंथांनो फन हरनायनि गुबै जाहोनानो जाहैबाय ओ जोङो इन्दि एम्फौ लानाय बा फिसिनाय बा बे बिनि माखासे गोनांथि आरो बिनि हाबाफोरनि सोमोन्दै सावरायनो हागोन ना नोंथां?
हागोन नोंथा ओं सावरायजागोन।
औ नोंथाङा फोरमायदो दे।
औ नोंथां। ओ इन्दि एम्फौ फिसिनाया जोंना गोदो गोदायनिफ्रायनो दंखायो नोंथां। जेरै इन्दि एम्फौनिफ्राय ओ माखासे थावख्रिजों जि लुनाय बेफोर जाबाय जोंनि बर'फोरनि मोनसे दोरोङारि हुदा। बेखौ जोंहा आथिखाल समावबो जोङो इन्दि एम्फौ फिसिनायखौ नुबोगासिनो दङ। दा इन्दि एम्फौखौ माबोरै फिसियो होननानै बुङोब्ला जोंहा गिबियावनो एम्फौ फिथोबखौहाय जोंहा सुखांग्रोनानै लाग्रोनांगौ जायो। बेनि उनावहाय ओ इन्दि एम्फौखौ सुखांग्रोनानै बिदिनो सप्तासेसोनि उनावहाय बै फि थोबनिफ्राय माखासे सिख्रिफोर ओंखारनाय जायो। बे सिख्रिखौ जोङो खायफाया ओ हासिबनि मुथा खानानै बाखांहोयो। आरो खायफाया जियाव बाखां होनाय जायो बे बाखां होखांनायनि उनाव माखासे ओ मिथिंगायारि नेमखान्थिफोरजोंहाय ओ एम्फौफोरा बै सिख्रिफोराहाय बिदै दैनाय जायो। बे बिदैफोरखौहाय जोङो जि गुरैयाव खाथुमना दोननानै बिदिनो सानब्रै सानबानि उनावहाय बै बिदैनिफ्राय एम्फौ फिसा फिसा ओंखारनाय जायो बे एम्फौखौ जोङो आखाइनि जि होननानै बुंनाय जायो दा बेखौहाय इन्दि बिलाइ गोरलै गोरलैखौ खानानै जों बेयाव होनांगौ होखांनायनि उनाव जेब्ला बै एम फौ ओंखारनायफोरा बे इन्दि बिलाइयाव बाखाङो एबा इन्दि बिलाइफोरखौ जानो हमो अब्ला जोङो बेखौ आलादा जियाव आरो बैफोरनि खिफोर बा बिदैफोरखौहाय जोङो गारनानै आलादा जियावहाय जोङो दोननाय जायो बेबायदिनो जायै जायै माखासे जालांनानै बिदिनो साननैसोनि उनावहाय बै एम्फौ गोरलै ओंखारजेननाया गुरग'नानै
ओ आखाइनि महर लायो गुरगु'खांनायनि उनाव जों बेखौ आखाइ बुङो अब्ला बिनि महरा एसे सिन जायो एसे गोमोस्लिउ जायो गोरलै थाराव जोंना गोमोसिन जायो एम्फौनि महरा बेनि उनावहाय गुरग'खांनायनि उनाव एसे गोमोस्लिउ जाफैबाय आखाइ मिजि आखाइ जाफैबाथाय बेनि उनाव आरो जोंहा इन्दि बिलाइफोरखौ एसे राहांनाय इन्दि बिलाइखौ जोंहा होनाय जायो होखांनायनि उनाव आरो जोङो बिदिनो साननै सानथाम आरो जाहोबावनानै आरो खनसेबाव गुरग'बावनाय जायो बिनि बिगुरफोरा गुरग'नायनि उनावहाय जोंहा ओ आखाइ बिमानि महर लायो आखाइ बिमा जायोब्ला बेक्षएम्फौफोरा एसे ओ गुफुर गुफुर जाफैयो आखाइ बिमा जाखांनायनि उनावहाय जोङो आरोबाव खनसे ओ बिसोरनि जेनेबा खिनाय बा दाखोर दालाफोरखौ जोङो गारनानै जों दस्रा जियावहाय जोंहा आरो बाखां होबावनो गोनां जायो जेरै जोङो सानदांगा एबा सान्द्रिफोराव जे दोननानै जों गोरलै समावहाय दोननाय जायो बेनि उनाव जोङो आरो बै जेब्लाना खि एम्फौ आरो खनसेबाव गुरगबावनो हमो आखाइ बिमानिफ्राय जोंहा एबारो बिमायाव गुरग' हैगोन जों आखाइ बिमा जाबाय होनबाथाय जोंहा दान्दायाव थिखोनानै होनाय जायो बे दान्दाफोरखौ जोङो औवाफोरनिफ्राय जों बानायनानै जोङो दिन्दां खालामनानै जोंहा सैनानै दोनो बेयाव जोङो थाला थाला बिदि बिदिनो सिरिथाम जोंहा औवा सोनानै जोङो एम्फौफोरखौ इन्दि बिलाइफोरखौ खाथुम खाथुम जों बै दान्दायावहाय जों सैनानै होनाय जायो दा एम्फौ फिसिनो थाखाय जों आलादा न'नि गोनांथि जायो आरो माखासे मोदोमफब मोदोमफाब जेरै सेनफोर फाउदारफोर फुननानै जों एम्फौफोरखौ आबाद खालामजाया बेफोरबायदि माखासे पाउदारफोरनि मोनामनाय मोनोब्ला एम्फौफ्रा थैयो बिसोरो मोनामनायखौ सैज्य' खालामनो हाया बेबायदिनो जोंहा एम्फौआ आरो खनसे गुर गोबावनानै जोंहा बिमानि महर लायो जेब्ला एम्फौआ बिमा जायो अब्ला जोबोद जोङो बिलाइ नायखौ नुनो मोनो दा खायफाया इन्दि बिलाइ गैयाब्ला जों गाम्बारि बिलाइखौबो होनो होनाय जायो इन्दि एम्फौनोहाय आरो जोङो लाफि हाग्रानिफ्राय मोननाय लाफि दंफांनि बिलाइखौबो जोङो एम्फौनो होनाय जायो बेबायदिनो बिमा जानाय समाव गोबां जायो बिदिनो सानब्रै सानबासो सानब्रै सानबासो जाखांनायनि उनावहाय एम्फौआ खिगारो खिगारखांनायनि उनाव जेब्ला गोमो महर लायो अब्ला एम्फौआ मोनो मोनखांनायनि उनाव बिसोरो गोबां सुदावलाबायगोन खर' खर' दावखोनानै थागोन गोजौआवहाय अब्ला जों बिखौहाय खानानै जों मोखोना बिलाइ बा थालिर बिलाइ बेफोराव बाखांहोनानै जोङो थिखिनियाव दुरुंङाव मानखोलांनो गोजौआव मानखोलांनो हायि बायदि खुन होथेनानै जों बै मोखोना बिलाइफोराव फिथोब थोब होनाय जायो एम्फौखौ बे थोबनायनिफ्रायनो जोङो एम्फौ एम्फौ लाथानि महर लायो बिनिफ्राय सानथाम सानब्रै गोलोम बोथोराव जों सानथाम सानब्रै दोननानै जोङो एम्फौ फिथोबनिफ्राय एम्फौखौ जिरनाय जायो आरो गोजां बोथोराव जोंहा एसे सम लायो सप्तासे गाहाम लायो बेबायदिनो एम्फौखौ जिरनानै जोंहा एम्फौ लाथाखौ जाबाय बा हाथाय बाजारफ्राव फानहैबाय आरो जों बै फिथोबखौहाय आथिखालाव जोङो एसे जुदि एसे फोरानसिनानै जुदि जोंहा फानोब्ला सेेरोजानिफ्राय जिबाजौ रांसिमहा जोङो केजि हिसाबै जों फाननानै रां मोननायखौ नुनो मोनो बिनिफ्राय जोंहा बे इन्दि एम्फौनि फिथोबनिफ्रायनो खुन्दुं थावख्रिजों खुन्दुं लुनायनि हुदाबो दंमोन दा नोंथाङाबो जोंनि एनदि एम्फौ फिसिनाय आरो इन्दि खुन्दुंनिफ्राय थावख्रि लुनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायना होनो हागोन नामा
औ नोंथां थारैनो नोंथाङा फोरमायनाय बायदिनो जोंनि बर' हारिया गोदो गोदाय दा आजौ आजैमोननि समनिफ्रायनो मोनसे जे आबाद मावनायजों लोगोसे इन्दि एम्फौ फिसिनाय जोंहा बे हुदा दंबयो
औ
बै समनिफ्रायनो जोङो इन्दि एम्फौ लुनाय हुदा बेखौ जोङो नुबोबाय थादों दा बै इन्दि एम्फौ फिसिनाय बेयाव जोंहा मोनसे बेबायदिनो माखासे एम्फौ फिसिनाय बे हुदाया गोदो गोदायनिफ्रायनो सोलिबोनाय आरो बेखौ जोङो आथिखालसिमहालागै जोङो नुनो मोनदों दा बे समाव जोंनि इन्दि एम्फौ फिसिनाय हुदा बेयो जोंहा जोबोद मिथिसार जानाय आरो बाख्नायथाव आरो जोंहा खामानियाव गोनांथार मोनसे हुदा बा मोनसे ओ जोंनि आबादखौनो होननानै बुंनांगोन जों दा इन्दि एम्फौआ जाहैबाय मोनसे एम्फौ बेयो मोनसे खु खुन्दुं दिहुननायाव बाहायजानाय मोनसे एम्फौ। जाहा बेनि फिथोबफोरनिफ्राय जोङो खुन्दुं दिहुनो। जायो दा आङो गिबियाव बै एम्फौफोरखौ माबोरै फिसियो बेनिफ्राय फारियै खिथाबोदिनि। दा जोङो बै एम्फौफोरखौ फिसिनो थाखाय जोङो जोलैनि गोनांथि जायो दा बे जोलैखौ बबेनि फ्राय मोनो होननानै बुङोबा जोङो एम्फौ फि थोबखौ जोङो माला सुनानै आलायनानै बा सैनानै दोननायखौ जोङो नुनो मोनो। बिनिफ्राय माखासे सानहालागैनि उनाव सिख्रि ओंखारनाय जायो। दा बै सिख्रिफोरखौ जोङो गुरै सियाव बाहोनानै दोननाय जायो दा बे सिख्रिफोरानो बे गुरै सियाव फिसा-फिसा-फिसा-फिसा बिदै दैनाय जायो। आरो बे बिदैफोरखौ जोङो ओ बोखानानै गुरै सिजों खाथबनानै दोननाय जायो।
औ।
बेबायदिनो माखासे साननि उनाव बेयाव फिसा-फिसा फिसा-फिसा एम्फौ सोमजि खांगोन बा ओंखारगोन बे बिदैनिफ्राय दानिया बे फिसा-फिसा एम्फौफोरनो जोङो ओ गोरलैयै खिलिजेननाय इन्दि बिलाइ माखासेफोरखौ जोङो बोफ्लेनानै होनानै दोननाय जायो जोङो बेखौ संग्राय बा सानद्रोब फोराव आलांगायै होनानै दोननाय जायो बेबायदिनो जोङो बेखौ माखासे साननि उनाव एसे देरबोनाय नुयो। दा एम्फौआ माबोरै देरो होननानै बुङोबा बिसोरो आदार जानायजों लोगोसे गुस्लायनाय खान्थिजों देरबोयो दा बिस सोरो बेबायदिनो थाखो-थाखो-थाखो गुस्लायलाङो दा बेबादिनो माखासे सानहालागै बिसोरो एसे देरगाफा गुस्लायगाफा गुस्लायगाफा देरगाफा गुस्लायगाफा देरगाफा। बेबायदिनो थाखो-थाखो देरलाङो आरो देरनानै बेबायदिनो मोनसे सम जाहैयो बिसोरो गोबांथार आदार जायो। दा बै समाव जोंनि बर' हारिफोरा ओ न'खरनि इन्दि बिलाइफोरा जोबोबा गुबुनाव इन्दि बिलाइ लायनानै बेखौ जेब्ला एम्फौ ओंखारो अब्ला बिथांमोननो एम्फौखौ जानो बोथिसे-बोथिसे हैनाय जायो। दा बेबायदिनो माखासे ओ जोङो इन्दि बिलाइ नि जोहै जोङो एम्फौ फिसिनाय जायो दा बै इन्दि बिलाइखौ जोङो बबेनिफ्राय मोनो होननानै बुङोबा इन्दि बिलाइया जाहैबाय मोनसे बिफां। दा बे इन्दि बिलाइखौ जोङो न'खरफोरावनो जोङो इन्दि बेगरनिफ्राय फोनानै जोङो बिफां खालामनो हायो दा बैफोरखौनो खानानै जोङो मुथा खानानै एम्फौनो आदार होनाय जायो। दा बे समाव एम्फौआ गोबांथार जायोखाय गोबांथार आदारनि गोनांथि जायो। आरो बिनि माखासे समनि उनाव ओ जोङो बे एम्फौफोरा गुस्लायनानै देरलांनानै मोनसे गिदिर-गिदिर जालाङो आरो बेबायदिनो मोनसे मोननाय जायो आ ओ मोननाय ना उम एम्फौखौ मोननाय होननानै बुङो। बे समाव एम्फौआ ओ सायाव प्लास्टिक होनाय बायदि खारां खाथां बेबायदिनो स्रब-स्रब गोमनाय जायो बेखौ जोङो
औ।
खोमायाव खोनासंलायनानै ओ मिथिनाय जायो आरो बिनि महरा जेब्ला मोनो अब्ला गोमो गाब जायो आरो मा दाना बेखौ जोङो बेबायदिनो जयै दोननायनिफ्राय बोखारनानै बेबायदिनो मोखोना बिलाइ बा थालिर बिलाइ गोरान बेफोराव जोङो आलादायै दोननाय जायो अब्ला बिसोरो खिगारखांनानै बा जोङो बे मोननायनि सिगांनो खिगारखानाय जायो बेयाव जेबो खि थानाय जाया खिगारखांबाथाय बिसोरो मोनो आरो बिनिफ्राय बिसोरो बैयावनो फिथोब थोबनाय जायो जेरै जोङो मोखोना बिलाइ आरो थालिर बिलाइ बेफोराव फिथोब थोबनायनिफ्राय जोङो फिथोब मोनो दाना बे फिथोबखौ जोङो मायाव बाहायो होननानै बुङोब्ला जोङो खुन्दुं लुनाय जेरै इन्दि एम्फौनि खुन्दुं होननानै बुंनांगोन उल खुन्दुं दा बैखौनो जोङो बेफोरनि थाखायनो जोङो एम्फौखौ फिसिनाय जायो आरो बै एम्फौखौबो जोङो जानाय जायो जे जोङो जिरनानै जायोब्ला बेयो जानायाव जोबोद गोथाव जोङो फाजा जानो हायो अनलाफोरजोंबो जानो हायो जानायाव जोबोर गोथाव आरो बे जोङो जिरनानै जाखांनानै बे खुन ओ फिथोबखौ जोङो फानहरनाय जायो आरो जोङो खायफाया गोदो गोदायथ' बेजोंनो रुनानै जोङो बे बे फिथोबखौनो रुनानै जोङो खुन्दुं लुयोमोन बा थावख्रि लुनानै खुन्दुं दिहुनोमोन दा बैफोरनि जिया जोङो इन्दि खुन्दुंनि बा इन्दि एम्फौनि खुन्दुंनि जिया जों ओ जोबोद मोजां गोजां बोथोराव गाननो आरो गोलोम बोथोरावबो जोङो गानोब्ला बेफोरो ओ गोलोमदैफोरखौ सेबखांनानै देहाखौ थाजिम लाखियो नङा होमबा नोंथां दा बेबायदिनो जोंनि ओ इन्दि एम्फौनि सोमोन्दै सावरायनो हायो आरो नोंथां गोजोननाय थाबाय नोंथांजों सावरायनानै जोबोर मोजां मोनदों जे माखासे इन्दि एम्फौनि सोमोन्दै